हेल' औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
नै दङ गरमखाय नै फोथारनि बिफां सायावसो आङो जिराय दं बार नांनायखाय मोजां मोजां बारबो नाङोना फोथारनि दंफां सायाव।
फुनि जानाय आदारखौ जाबाय नामा?
नोंथां जानाया जाथ'वाखै जानोसो सानदोंमोन दसे समनि उनाव जानाय जासिगोन। सिगोन दा जानाय जाथ'वाखै आरो नोंथां नोंथाङालाय जाबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां जानायालाय। जाबाय औ नोंथाङा औ नै अमा बेदरजों सबायजोंसोमोन नोंथां।
अ गोथावानो दे नोंथां नोंसाना ओं।
औ औ औ औ औ नोंथाङा दायो फ्रियानो दंथ'योना नोंथां?
औ दङ नोंथां दङ माबा मोनसे सावरायनोबा सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथांजोंहाय आङो माने औवा बिफांनि सायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरोना नोंथां। थां।
औ जायो दे नोंथां सावरायजायो।
औ औ जोंथ' औवा होनबोला मिथिखायो नङा होमबा औवानि गेजेरजों जोङो गोब्बां खामानिफोरखौ मावनो हायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ ओं।
औ औ औ। औवायाहाय जोंखौ गोबां जोंनि सान जोबोद हेफाजाब होयो जेरै हाय औवा होनबोला जों हेफाजाबफोर मोननो हायो।
औ नोंथां।
जों औ जों औवानिफ्राय जेरै उम उम मुवा बेसाद बायनो हायोबा औवाफोरनिफ्राय बेदिनि जाहैबाय जेनेबा चेयार टेबोल आरो बेबायदिनो ओ जिरायग्रा बिसिना फालां बेदिखौबो जों बाहायनानै लानो हायो औवा नि औवाजोंहाय लोगोसे बिदिनो जाहैबाय ओ दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा?
औ नों
औ औ बिदिनो हौवा औ माने गोथियाखौहाय बाननो थाखाय दायो औवानि बे बानग्रा बानायनो हासिगोन लोगोसे हुखेन बेफोरबादिखौ जोङो बानायनो हायो आरो औवाजोंहाय। आरो आरो जोङो औवानिफ्राय जोङो ओ गोब्बां गुबुन गुबुन हेफाजाबफोरखौबो मोननो हायो। ओ जोङो औवानिफ्राय जेवराबो दुमनो हायो बेरा बो बानायनो हायो बेबायदिनो आरो लोगोसे जोङो औवानिफ्राय जोंनि न'आव जेनेबा जों जों जेराव थायो हानि न'बाथ' जोङो बे रा होनांगोन नङा होमबा?
औ औ।
औ बेखौ बेराखौ होनो थाखाय जोङो हायो। बेरा होनो थाखाय जों औवानो औवाथ' नांगोन नङा होमबा?
औ नों
औ बे जोंखौ औवाया हेफाजाब होयो आरो बे बा बेरा बानायनाय आवहाय आरो लोगोसे जोङो औवा औवा निफ्राय लेखा बिलाइ ओ ले खाबो बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो लिरनो थाखाय फ्राय कपि बानायोना बेखौबो जोङो नुनो मोनो ओ आरो लोगोसे जोङो औवानिफ्राय ओ बेबादिनो जिरायग्रा सियार आरो लोगोसेे खदालबो जावनो थाखाय जोङो खदालनि माबाखौ बानायनो हायो। आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन माने बुस्थुफोरखौ जोङो बायनो हायो आरो ना। आरो
आरो जोङो ओ औवाजोंहाय औ दायोथ' जोंनिया दैज्लां बोथोराव जेनेबा माइ गायसिगोन नङा होमबा? बे औवाजोंहाय जोङो जेवराबो ओ जेवराबो दुंमनानै दोनसिगोन आरो दायोना जोङो। औ आरो दायो जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोराव ना ना हमनो थाखाय जोंनोथ' जेखाइ खबाइ नांगौ जाया नङा होमबा नांगौ जायो ना औ। जोङो बे जेखाइ जेखाइ खबाइखौबो जोङो औवानिफ्रायबो बानायनो हायो आरो बिदिनो ओ खखाबो जोङो बानायनो हायो आरो। हु हुसेन मा होनोमोनलाय बेखौ आरो सान्द्रै दाला बेफोरखौबो जोङो औवानिफ्रायनो मोननो हायो नङा होमबा?
औ हायो औ।
औ बेजोंनो लोगोसे आरो औ बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो ननि दरजिखौ बानायनो होनो थाखाय जोङो माबाखौबो मोन बेदि बेनिफ्रायनो मोननो हायो आरोना औवानिफ्रायबो। आरो लोगोसे जोङो बिसिनायाव बनो थाखाय जोङो एमबो बनायो ना एम मिथियोदा नों? थाङा एम खौ औ जोङो बेनिफ्राय औवानिफ्राय मोन औवानि फ्राय मोननाय जायो आरोना आरो लोगोसे बेबायदिनो दायोथ' जोङो औवानिफ्राय जोङो औवा बिफां गोरलै ओंखारनाय जेखौ जोङो मेवा होननानै बुङो बेखौबो जोङो मोनजानो हायो।
जाय जाय जोंनि थाखाय जोबोद गोथाव। जोङो बेखौ अनला ओंख्रिबो जानो हायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ औ औ।
नोंथाङालाय औवा होनबाला मा होननानै मोनथियो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औवानि बागैना नोंथां?
औ औ नोंथां औ
नोंगौ जोङो औवाखौ बिदिनो माखासे खामानिफोराव बाहायनो हायो जेरै जों न' लु लुनाय बिदिनो जोङो माखासे नांगौ मुवा बा माखासे न' बनायनाय बिदिनो बायदि बायदि खाम निफोराव जों बाहायो जेरै नोंथाङा माखासे बा थ्राखौ बुंलायखांबाय बा फोरमायबाय आंनो बिदिनो जेरै जोङो ओ मा होनो माइ गायनायाव जोङो बेरा दुमनो थाखायबो जों औवाखौ बाहा यो बिदिनो बिनि उनाव जोङो माखासे सेन, सान्द्रि, दाला बिदिनो बायदि बायदि बिथिंफोराव जोङो औवाखौ बांसिनै जोंनि थांनानै थानायनि राहायाव जोंनो बां सिन औवायानो गोनांथि मा होनो नो होनोब्ला जों औवाखौ बायदि बायदि मुवाफोराव बाहायो औवा गैया ब्ला जोङो मा-माखासे मालाबा समाव जों खामानिखौनो मावफुंनो हानाय नङा माने औवाखौ नांथारगौ आरो जेरै जोङो फालें खालामनाय फोरावबो मालाबा समाव जोङो औवानि गोनांथि जायो जेरै जोङो न' खालामनाय गिदिर गिदिर न' लुनो थाखाय बो जों माखासे औवानि हेफाजाब लानांगौ जायो जेरै जोङो माखासे गिदिर गिदिर मा होनो नखौ लुनो थाखाय जों बेखौ माने बे गाखोनानै जोङो माने न'फोरखौ खालामनो थाखाय जों औवाखौ बैसां खालामनानै होनांगौ जायो। बिनिखायनो माखासे औवा फोरा जोंनि थाखाय गोबाङै हेफाजाब गोनां जेरै दाथ' गोरलै गोरलै बे दैज्लां बो थोर समाव जोङो औवा मेवाइ नोंथाङा बुंलांखाबाय औवा मेवाइखो जोङो खोब जानो मोजां मोनो जेरै जों बांसिनै जोङो अनलाजों औवा मेवाइखो जों जा नाय जायो। जेरै जोङो नाजों जानाय जायो बिदिनो मा होनो मागुर ना बिदिनो नाथुर ना, गोरै ना, सिंगि ना, खावै ना, सिंग्रा ना गोरै ना आरो बिदिनो बायदि बायदि नाफोरजों जोङो जानाय जायो बांसिनै जों ल केल नाजों जोङो जायोब्लाथाय बांसिनै गोथाव जायो अनलाजों आरो मा होनो बियो औवा मेवाइ बेखौ औ औवा मेवाइखो जोङो माबायदियै संनाय जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जों औवा मेवाइखो जों दानग्रोना लायो। दानखांनायनि उनाव जोङो औवा खौ जोङो माखासे औवा मेवाइखौ जोङो फिसा फिसा बिदिनो माखासे गावनि माबायदि हानानै लायोबा माबायदि खालामनांगौ बेखौ गावबा गावनि आइदियाजों जों औवा मेवाइखौ हाना लायो। हाना लाखांनायनि उनाव जोङो बिखौ ओ जोङो दै गुदुं फुदुंगोन बा दैखौ जों ग्लब ग्लब फुदुंनाय जोङो गुन्दै बै माइरंनिफ्राय जों देनानै उन अन गुन्दै खालामो बे अन गुन्दैखौ जोङो दैयाव होनाय जायो। बिनि उनाव बेखौ माने जोंथ' बारा संफेरा नालाय जों बारा एसेबां मिथियाबो ओंखायनो माने आं इसेबां माने मा बायदि सङो बेखौ आङो नोंथांनो बारा फोरमायनो हायाखै। मा नोंथाङा फोरमायनोहागोन नामा माबायदि बेखौ अनला ओंख्रिखौ बा औवा मेवाइजों संनाय जायो नोंथां।
औ अनला ओंख्रिखौ जोङोथ' औ औ नोंथाङाथ' बुंबाय बुंलांखाबाय नङा होमबा अनला ओंख्रि संनोबा जोङो औवा मेवाखौ दानानै लाग्रोनांगौ साफा खालामनानै लाग्रोनांगौ थिग बेबादिनो जों जोङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै नांगौ जायो नङा होमबा अन गुन्दैखौ जोङो माइरंखौहाय जेसेबांखिनि नांगौ बेसांखिनि लानानै जोङो ओ अन ओ सोमनानै लासिगोन आरो अन अनलाखौ माने माबाखौ अन गुन्दैखौ। ओमफ्राय सोमनानै लानानै ओमफ्राय ओ इखौहाय रुइबाला खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना थिग बेबादिनो अनला गुन्दैखौहाय सोमनानै लानानैहाय आरो बे बेबादिनो ओ बिखौहाय जोङो सोमनानै एमफ्राय उनाव जोङो सं सिगोन आरो जोङो फार्स्टावनो सेरनानै लासिगोन पियास आरि होनानै जेसेबां खि सेरनानैहाय खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां औ बेबादिनो आरोना ओमफ्राय लोगोसे लोगोसे गोबां ओ माने होनानैहाय जोङो जेसेबांखिनि अनलाखौ होनांगौ माने ए ओ अनला गुन्दैखौ होनांगौ जोङो बिखौ होना लानानैहाय संनाय जायो आरो। लोगोसे जोङो नांगौ जानाय खारै एसे होनानैहाय संनाय जायो आरो नोङो माजों जायो अनला दाउजों जाय ना ना ना जों जायो ना मा जों जायो नोंनि गोसो आरोना आंथ' जोबोद मोजां मोनो दाउजों जानो। ओमफ्राय दाउजों जानानैहाय औ संनानै जानाय जासिगोन आरो। ना ओमफ्राय आरो दे बिदिबालाय जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां मालाबा रायज्लायसिगोन।